खोना
औ नोंथां
औ अब्ला दिनै जोङो आथिखालाव बिगियाननि बिहोमानि सायाव सावरायनोसै
जागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा आयदानि सायाव एसे औ खोनायाखै नामा नोंथां
खोनादों नोंथां बिदिब्ला औ खोनादों
उम
बिदिब्ला आंनो जागायग्रोसै
औ जागायग्रोदो नोंथाङानो टपिकनि बागै
उम आथिखालाव बिगियाननि गोहोमाथ' जों साफ फ्रोमबो सुबुंनि जिउआवनो एंगाराथावै जायगा आवग्लिना लाबाय
नोंगौ नोंथां उम
थारैनो मुगाया सोलायबोनायजों लोगोसे आरो सुबुं सोदोमस्रियाबो जौगाबोनायजों लोगोसेनो जोंनि सुबुंफोरनि जिउ खांनाय खान्थिया आदब खायदा फोरा हुदाफोरा सोलायलांजोब्बाय
नंगौ नोंथां नंगौ
बेफोर गासैबो जादों सोलोंथाइनि गोहोमाव
औ नोंथां
मा बेफोर सोलायबोनायनि गुदियावनो दङ बिगियान ना जोंनि बिगियान जोंनि गोनोखो
औ औ नोंथां औ
नङा होनब्ला
नंगौ नोंथां नोंगौ
जों दानि फुंनि सिखारनायनिफ्राय लानानै उन्दुजासिमाव गासैबो खामानियाव नो गोनोखोनि हेफाजाब जोब बुंनो थाङोब्ला गोनोखो गैयाब्ला जों दिनै खाना बुंजायो मानोना जि मानोना जेरै खाना मानसिया मेगन नुयैजों जाबजों गावनि जिउखौ दैदेनलांनो खस्थ' जायो बेबादिनो गोनोखो गैयाब्लाबो जोंबो दा जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो हानाया गोब्राबसै आरोना
औ नोंथां नंगौ
माने जों आथिखालाव गोनोखोनि अनगायै गावनि जिउखौनो साननो हानाय नंला खोमा गोनोखोआ उम समजों लोगोसे सोलायबोबाय आरो सुबुङाबो समजों लोगोसे खाब जाबोबाय बै फोर खामानिफोरजों थारैनो गोनोखोआ जोंनि दिनैनि जिउआव गोबां सोलायनाय लाबोबाय आरो गोबां बिदिनो खामानिफोरखौबो गोरलैसिन खालामना होनो हाबाय आरोना
नंगौ नंगौ
गोदो गोदाय ना खान गोजा थांनोबा हान्था मेला खालामनोबा गराइ गारि मोसौ गारि बेफोरजोंसो थांनांगौ जायोमोन जायनि थाखाय गोबां सम लायोमोन नाथाय आथिखालाव मा नै गारि मथर ट्रेन बेफोरजों दावबायनो हाग्रा जाबाय जाय गोजान गोजान दावबायनो थाखाय दसेल' सम नांसै बिनि अनगायै ओम गासैबो बिगियाननिनो बिहोमा जाजोब्बाय बिनि अनगायै ओरैनो बिगियाननि दिहुननाया गोमोथाव आरोना माने सानोबा जानो हाथावथाव नुवा जेरै अख्रां साजोंबो बिरनो हाबाय
ओम
हाजोंबो खारनाय ओंखारबाय हा साजों खारनाय ओंखारबाय जों गोदो गोदाय सल'फोरावसो खोनायोमोन माबा गोजौजों रद जों बिरलांलायनो हायोनो नाथाय दा आथिखालाव मा जोंबो नुनो मोनबाय जोंबो दावबायनो हाबाय थारैनो गोमोथाव आरो बेनिफ्राय गोलाव गोलाव रेल गारि ओंखारबाय आबाद मावनायनि बिथिङावबो गोबां गोरलै जाना फैबाय सुबुङा सान्दुं गोसायाव माइ गायनाय मानाय गोबां खस्थ' मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालाव मा गोबां माइ गायनो थाखाय बिदिनो मेचिन ओंखारबाय औ मोसौजों नाजों अखा दै नाथाय आथिखालाव मा मेचिन ओंखारबाय सुबुंनि खामानिखौनो गोबां गोरलै खालामना होबाय आरोना बे गोनोखो खोआ थारैनो गोमोथाव बिनि अनगायैबो दाथ' बोथोरा जोबोद गरम बेजों बासायनायनि राहाबो गोनोखोआनो होबाय जोंनो जेरै फांखा दं एसि दं माबा फ्रिस दं थारैनो बेफोरो मुलाम्फा ना खहायाव गोलैदों नोंथाङा एसे फोरमायलांदो
जागोन नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला जों सुबुंफोरनि थाखाय मुलाम्फायानो बुंनांगोन आरो फारसेथिङै बुंनो थाङोबा खहा बुंनांगोन मुलाम्फा होननानै बुङोबाथ' जोङो दहाय नोंथाङा होनाय बायदि दिनो गोदोनि समाव जेरै आबादनि खेथ्रआव ओ गोदोनि समावबा हाल नांगोलजों मोसौजों मा होनो हालेवनाया बिराद खस्थ' जायोमोन नङा होमबा नोंथां जिग' जिग' सानदुं गोसायाव ओ सान्दुं मिथिया अखा मिथिया
ओम
सान्दुंबाबो खस्थ' खस्थ' खालामनांगौ जायोमोन मा होनो हालौवनानै आरोना हालौवनायावहाय ओमफ्राय दा बेयो दा बि- गियाननि मुगा फैनानै गोनोखोआरि मुगा फैनानै दा एसे एसे माने गोबाङानो सोलायनो हमबाय दाथ' ट्रेक्टर ओंखारबाय पाव पावार टेलार ओंखारबाय बेफोरजों हालेवबाय आरो दाथ' माइ गायग्रा मेसिन नबो ओंखारलायबावबायसो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ नायोबा जोंनि थाखाय मुलाम्फा
आरो बेफोरो जोंनि समखौबो एसे बास जैबाय
औ नंगौ नोंथां जोंङो समखौबो बासायबाय उम माइखौबो सानदुं आव जिग' जिग' गायालासिनो दा माइ गायग्रा बेसेन थाब जानायनि थाखाय मेसिनफोरबो माइ गायग्राबो ओंखारबाय थेवबो जोंनि ओरैजों बांद्राय गायनाय गायनाया गायनाय जाया
मानसिजोंनो गायो मानसिफोरानो गायो आखाइजोंनो गायो गुबुन गुबुन जायगायाव आरो ना गुबुन गुबुन जायगायाव माइनायफोरखौ दस्रा मेसिनफोरजों गायनायखौ नुनो मोनबाय मबाइलफोराव गोबां बुंनो थांङोब्ला आरोथ' गोबां दंङ बेबायदिनो हान्था मेला हान्थि फिनायफोराव दहाय बुंनाय बायदिनो गारि घरा ओंखारबाय गोदोना आरो साइकेलफोरजों ओ मोसौ गारिफोरजों जि गो जिगौ हान्थिनांङोमोन दाथ' बिदि जुगा गैला सोलायबोबाय गोनोखोनि हेफाजाबाव
नंगौ नोंथां
औ बिदिनो खहाखौ होननानै बुंङोब्ला जोंङो आबाद मावनायाव
बिदिनो ट्रेक्टरफोर हालेवनाय मानायजों हाफोरा एसे गाज्रि जालांनो हमबाय गाज्रि जानाय नि जाउनाव माइ आबादफोरा बारा जाबांलिया बिदिखौ नुनो मोनो
' नोंथां
गारि मथर खारनायजों ओरै औ हान्था मेलाफोराव होननायावथ' गारि मथर खारनायफोरनि उखुन्दैफोरजों नों कलकारकाना बिदि खुलिनायफोरजों बिसिोरनि उखुन्दै ओंखारनायफोरजों एसे माबाफोरा आबहावाया गुबुंले जायो आरो
औ
ओमफ्रायनो जोंफोरो मानसिफोरा माने बेमार आजार जानायाव बेमार आजार जानाया गोग्लैबाय बेमार आजाराव गोग्लैबाय
नंगौ नोंथां
खहाखौ बेफोरखौनो बुंनो हायो आरो नोंथां
ओम आबहावायाथ' आथिखालाव गोबां गाज्रियानो जाबाय थारैनो बिदिनो मुलाम्फा बुङोब्ला जेरै गोजाननि मानसिजों रायलायनो हायो नांगौ जायोबानो खबर हरनो हायो खबर लानो हायो औ गोदो गोदायहायथ' लाइ
नि गेजेरजोंसो हरनो बेसेबांबा गोबां उनावसो मिथिलायोमोन आरो
औ दाथ' नै नांगौ जाबानो खबर लाहरनो हाबाय।
उम बेयाव जानाय जाथायखौ बेयाव जानाय जाथायखौ बैयाव खोनाहैबाय मिन्थिनो मोनबाय बेफोरबायदि
औ बेनि अनगायै
बेनि अनगायैबो औ गोबां दङ'।
बेनि अनगायैबो बिगियान दावगानायजों जों साननो हायै बाथ्राखौबो सानो नो हाबाय सान अखाफोरावनो आगान हैनो हाबाय। सानाव हाला दावबायहैनो हाबाय। ना ओम जों बे बुहुमनिफ्राय बे द'स्रा ग्रह' थांनो हागोन होननानै सोर सानफेरदोंमोन?
औ गोदोनि समावथ' आरो जों थ' साननोनो सानफेराखैनोमोन। नाथाय दा बेफोर गासैबो औ मोगथाङाव नुनो मोनजोबबाय आरो।
औ बेनि अनगायै ख'हा बुं बा बेफोरो बाहायग्रानि बाहायग्राफोरनि आखायाव आरोना। जेरै जिउ लानो हानाय थियारबो दिहुनबाय बेफोरखौ जुदि मोजां मोजाङै बाहायनो रोङाबा गोबां ख'हा जायो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
उम
बुंनो थाङोबा बांसिनानो मुलामफा जादों होननानै बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ आंनिबाबो बिदिनो मुलामफाया मुलाम ख'हा जादों लोगोसे ख'हायाबो फैदों औ। ओरैनो नंगौ नोंथां। बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबसै नामा नोंथां?
दे जागोन नोंथां औ।
ए गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोनथों नोंथां।